हेल' औ दे नोंथां बुंदों
जों एसे आबहावानि बागै सावरायनो नागिरदों
औ दे बुंलाय
औ आं माने आंना नोंथांनियाव सोंथि खालामनो सानदों माने दा दा बे जोंनि आथिखालाव जोंनिया आबहावाया माबायदिहाय थासारियाव माने सोलिगासिनो बेनि बागै।
दे सावराय लांदों नोंथां।
माने दाथ' गरम बोथोर नालाय जों जोंनि माने थासारिया बा उफाया माबायदि सोलिदों दा बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन।
दा सामार भेकेसन दिन नङा होनब्ला
औ
दा बे समावहाय गरमजों लोगोसे बेबायदि रंजानायबो मोनसे दङ ओरैबायदि गरम। गरमखौथ' बुंनो नांलिया दा जोंनि बोथोरनि आबहावाया एसे गाज्रि सोलिगासिनो दङ गरमनि थाखायनो नङा होमब्ला जेराव ओ फर्टथि डिग्रि गाहाम थांगासिनो दङ बेबायदि समावब्लाबो ओ आबहावाजों लोगोसे मानसिया रंजानायबो दङ नालाय बिदिनो गोबां जायगायाव गोबां बेरायनो थाङो सामारनि दिन दा बे समावहाय बोथोरजों लोगोसे जेसेबांनोखि आबहावाया गाज्रि जाया मानो थेवब्लाबो मानसि माहारिया आबहावा जों जों गोरोबफ्लेनानै दावबायनो थाङो आरो नैबे समावहाय गोलोम बोथोर समावहाय।
औ
बेनो आरो
माने दा माने आगोलनि गरमनिफ्राय दा दासान्दि माने गरमा माबायदि बे खौ एसे आइदिया दं नामा नोंथाङा?
गरमाथ' एसे बांसिनैनो दङ आजिखालि नै दा
औ
सिगांफ्राव जेरैबायदि गरममोन दा बेनिफ्राय गरम माने ओरैबायदि बारायनो हमदों। सिगांफ्राव जेरै थार्टि ओइट थार्टि थ्रि थार्टिफाइभ हाइस जायोमोन दाथ' ओ बेनिफ्राय एसे गोजौआव थांनायखौ नुगासिनो दङ नोंथां। दा बेनि बे समावहाय ओरैबायदि सानदों बे आबहावाजों लोगोसे गोरोबनानैनो सोलिनो गोनां जायो जों सुबुं माहारिया दाथ' बे गोलोम बोथोरनि आबहावा बे नैबे समाव आबहावाया ओरैबायदि गाज्रि स्टेसनाव लाबोदों बे साननैया माने गायनाय फुनायाव ओरैबायदि खस्थ' जादों आरोना दाथ' गायनाय दिन नालाय बोथोरा दा बे समावहाय फोथाराव थाग्रा आबाद मावग्राफ्रा गोबां खस्थ' मोनदों आरोखि आरो आजिखालिनि ओ आब- हावाजों लोगोसे ओरैबायदि माने ओ सारअन्थाइ गावग्रा जाबाय दैज्लां बोथोरावहाय दा बेनिफ्रायबो जोङो गोबां गावखौ रैखा खालामनोब्ला गोबां हसियात थानांगौ होननाय बायदि जाहैबाय आरोखि गोबां खोनायो। सिगाङावथ' जों बेबायदि खोनाबाङामोन। फ्राय सारअन्थाइ गावनानै मानसिया जिउ खहा जा मानसिनि जिउ खहा जानाय दा बेनिखायनो आबहावाया गोबां सोलाय सोल' जाबोनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं आरोखि नोंथां।
माने आङो गरमनि सायाव आं एसे फंनैसो बुंनो नागिरदों आरो ना।
बुंदो नोंथां बुंबाय थादो दे
जोंना गरमा दा माने इसेबां जादों माने जोंना माने टाउनफोरावबो गामिफ्रावबो माने बिफां लाइफाङा खमायबाय नालाय जोङो बिफां लाइफांखौ दानै-दानै बे- फोराव बायदिसिना खालामनाय जायो खायसे न' लुयो खायसेफोरा आरो बायदिसिना फाराम बे- फोरबायदि खालामनाय जायो आरोना बेनिफ्राय आरो जोंना मेइन कारोना जाहैबाय जों दा टाउनाव जेनेबा पाक्का गोजा जाजोबबाय गासिबो लामायानो जा सोरनिबा सिलायानो जा बा गासिबो माने पाक्का आरोना बेनिफ्राय गामियावबोथ' फाखा जाबाय आज- खालि खिन्थु थाउननि आ एसे आलादा आरो ना ओमफ्रायो बेयाव जोंनिया आरो न'फोराबो ग्लास जाजोब- बाय बिल्डिं जाजोबबाय बिल्डिंआबो माने सार्ट गोजौ गोजौ बेबायदि बिल्डिं ओरैबायदि माने ग्लासाव-ग्लासाव साइनिंआ माने साननि जोंनाया नांना- नै डाइरेक्ट बे माने गरमखौ बारासिन खालामो आरोना आरोथ' औ आरो गारि मथरनि माने एकदम गारि मथरबो ओरैबायदि एभेलेबल गारि मथर ना माने बयबो माने गासिबो माने साफा गारि गंफा बेबायदि जाजोब्बाय आरो ना माने बिनि थांलाय फैलाय गारिनि उखुन्दै साउन्ड आरो थुला माने बेफोरनि थाखायनो जोंनि गरमा माने बांसिन जादों होननानै आंनि मिथिनायाव बेबायदि आरोना बेनिफ्राय अखाया खम जालांनो हमबाय माने जोंना बिफां लाइफां गैला नालाय अखायाबो खम जाबाय बेबायदि आरो दैफोराबो जोंना गासिबो द बिल्डिं गोजौआवथ' जोंना गुवाहाटि बायदियावनो दै गैया नालाय गुवाहाटिफ्राव माने बिल्डिं गो- जौआव दासिबनाबो टेंकि थाजोबो आरो ना दैनि बेफोर बे थेंखिफोराबो दुङो जेनेबा प्लास्टिकनि जाहैबाय नालाय दुंखावजोबनानै ओरैबायदि माने बारहावाया बांसिन गाज्रि जालांनो हमबाय आरोना गरमाबो बाराद्राय जानो हमबाय बेबायदि
फोरा आबहावाजों गोरोबथेजोब्बाय माने ओजोंहाय साइनिं माने ग्लास तासनि बिथिं साइनिं बिथिं अ फुरा गारि मथरनि थुङा उखुन्दै बे- फोर जोंनि गासैबो माने आबहावाजों गोरोबफ्लेबाय जायनि जाहोनाव फां लाइफाङा खम जानायनि गेजेराव बेफोरखौ बुगारनो हालिया
औ
द
दा अखा दि जोंना जोबोर खमायलांबाय बिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
अखा खमायलांनायनि जाहोनखौथ' आङो नुहुरो माने उम उम जोङो एसे सिगाङाव मथा मथि दस बोसोरसोनि सिगांङावहाय गोबां जोङो बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रानिफ्राय ओ दाननानै जोङो खहा खालामदों आरो गोबां जायगायाव गोबां गिदिर गिदिर हाग्राखौ सिफायनानै न' लुनानै थाहैदों जायखौ हादान होननानै बुङो बेबायदि हादान खालामनानै थाहैदों गोबां गिदिर गिदिर हाग्राफोरखौ आरोना ओ गुवार गुवार हाग्रा बेफोरखौ दानस्रांनानै माने जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौनो होननाय जाहैबाय जोङो बेफोरखौ खहा खालामबाय दा बिनिखाय जोङो जोंनि माखासे हाइड्रजाइन अक्साइड जोंनि माखासे गेस बेफोरखौ बिफां लाइफाङासो बोयोमोन नङा हब्ला दा बेनि था खाय दा ओरैबायदि ओ बे बिफां लाइफां खमायलांनायनि जाहोनाव आंनि बादिब्ला अखाया गोबां खम जासै माने गोबां जायगायावनो लाइफां गैलानायनिख्र गायनायनिख्रुइ दानफायनायासो बारा जाबाय दायो जोंनि माखासे गोदान गोदान गोदान मुगानि ओ सुबुंफ्रा गोदान मुगाजों गोरोबथेनाय सुबुं सुबुंफ्रा माखासे दंफांफोरखौ गायनो बावगारबोदों दा बेनिखायनो दंफां लाइफाङा गोबां खम जानायनि जाहोनाव आंनि बादिब्ला अखाया खम जाबाय नामा नोंथां
ओं खम जालांबाय एसे बे नांगौ टाइमाव अखा हायो आरोना जेनेबा दा जों माइ गायखांजोबनानैसो बेबायदि माब्लाबा हानायखौ जों नुनो मोनो आरोना जेनेबा गायनो थाखाय नांगौ जानाय टाइमाव माने अखाया बेबायदि नांगौयै हाया आरो
औ नोंथां दा गोबां खस्थ' जायो जों अखा मोनाब्ला दा उम थांनाय बोसोरावथ' थ' जों माइखौनो गायनो हायासै अखा गैयैनि जाहोनाव गोबां गामियाव नङा होमब्ला गोबां खस्थ' सहायनांबाय दा बेखौनो आबहावाखौबो गोग्गो लाखिनो थाखायब्ला जोंनो दंफां लाइफां नांगौ जोंनो आब आहावाखौ दंफां लाइफांङासो गोगो लाखि नङाहोमबा नोंथां
उम
दा बेनिखायनो गाससिबो आजिखालि बैग्यानिक मुगा ना मा होनो बेफोरनि थाखायनो दिनै गासिजों गोरोबफ्लेनानै बुहुमनि आब आबहावायानो गाज्रि सोमजिबाय आंनि बादिबा इसेब्लाबो नङाहोमबा नोंथां
औ नंगौ
दा नोंथांनि मिथिनायाव माबायदि आंनिबा माबायदि नोंथांनि मिथिनायाव माबायदिनि था खाय जे अखाया एसे खम जालांखो नोंथाङाबो एसे बुंनानै होदो दे
रानस्राव बोथोरनि थाखाय बांसिन जालांबाय नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला जों बिफां लाइफाङानो नो मेन जाहैबाय फिफां लाइफांखौ नांनायनि बारा दामनाय जाबाय बेफोराव जायगाबो गैला जेनेबा बायदिसिनाबो लुबाय खायसेफोरा न' लुबाय
उम
माने फिफांखौ जोंङो उम फांसे दानोब्ला जोङो फांबा गायनांगौ हिसाबै बिदि बिदि लादोंमोन आरो ना नेम बायदि खिन्थु बेफोरखौ मानसिफ्रा फालिया ओरैनो दानोल' दानोल 'खिथु थ' रावबो बिफांखौ गायनो नागिरा बेनि थाखायनो माने दुंखावा बारा जाबाय आरो ना ओरैबायदि दुंनाय माने बिदुङा बारा जाबाय बेनिफ्राय आरो आरो जोंनि सुबुं सुबुंफोरनि थाखायनो जों अखायाबो खम जालांनो हमबाय सुबुंफोरा माने नांगौ नांगौनिसराय बां राइ माने दुंनायखौ लाबोदों आरो ना गारि मथरफोरनिफ्रायबो न' बांफोरनिफ्रायबो बेबायदि आंनि मिथिनायाव बेबायदि आरोना
बेनो जागोन गारि मथराबो ओरैबायदि एभेलेबेल जाबाय ओरैबायदि सिगांथ गारि मथरा बिराद खममोन साइकेलजोंनो सोलियोमोन दा गारि मथरा ओरैबायदि एभेलेबोल जाबाय दा बेफोरनि खुवा खुङा बेफोरजों आबहावाया गुबुंले सोमजिबाय आरोखि
औ
दा सम लाना सम बोथोरफोर ओरैबायदि खस्थ' खालामो मानसिखौ माने आजिखालिनि आबहावाजों गोरोबना थानांगौआ मानसियाबो जोबोद खस्थ' नांसै ना मा बुङो नोंथां
औ
औ दा नोंथाङा फबंनैसो बुंबावदो आबहावानि सोमोन्दै
हा
हेल'
औ खोनादों
फंनैसो बुंबावदो आबहावानि सोमोन्दै
अ आं आइडिया गैला नोंथाङा बुंजागोन
हो हो दा बिफां लाइफांखौ मानो राननो हमलांदों जायगा लाना जायगा दा बेफोरबो बेफोरनि रिजोनावनो दङ जेरै अखा गैला अखा गैयाब्ला जोंहा खरान नाङो खरान नाङोब्ला जोंहा बिफां लाइफाङा रानज्रिंलांजोबो दा बेफोरनि थाखायनो आबहावाया गाज्रि जालांनायनि थाखायनो दिनै बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय अखायाबो एसे खम जाबाय अखा खम जानाय लोगो लोगो जोंना बिफां लाइफाङा रानज्रि लांजोबो आरो जि जायगायावहाय खरान जायोब्ला दे नोंथां होनब्ला सम जानानै फैबाय दसे दोनथ'लायनोसै नामा